हेल'।
हेल'।
औ नोंथां।
औ खोना-खोनादों खोनादों।
औ औ औ मा खालामदो नोंथाङालाय?
ओरैनो दंथ'यो।
अ अ अ बिदिब्ला जोङो आयदाखौ आयदा फारसे आवगायनोसै नामा नोंथां?
औ दे दे।
औ औ ओ बिदिब्ला जोङो दिनै हाबानि सोमोन्दै रायज्लायनोसै आरोना।
आदसा आदसा दे दे।
औ औ दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु ओ जोङो मानसिफोरा जोनोम जाबाय जिहेथु जों हाबा जानो गोनां जाखायो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि खान्थिजोंहाय हाबाखौ खालामनाय जायो, बा माबायदिहाय नोंसोरनि ओनसोलाव हाबा होनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओरैनो गोथौैयै थौयै बांद्राय बिजिरजोबनो हायाबाबो ओ आंनि मोनदांथिजों ओ जाखिनि ओ मोनदांथिनाय जादों बेखौ आं फोरमायलांसै नोंथां दे
औ औ औ नोंथां जागोन जागोन।
ओ गोथार जुलि होनोबा बियो सुबुं माहारिनि एंगार हायै मोनसे खानानै दोनखानाय खान्थि नङा होमबा बा आसार ओ खान्थि। ओ बे हाबा माने गोथार जुलि नङा होमबा? औ औ। बेनिफ्रायथ' रावबो एरखेनानै थानो हाया ओ संसार राव उजिबाय जेब्ला दा ओरैनो हाबानि मोननै रो रोखोमनि हाबाखौ आङो मिथियो आरो नुयो। जेरै नोङो ओं। जोंनियाव आरो। ओरैनोथ' हाबाया गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ जेरै नोङो हाथासुनि हाबा आरो बिदिनो। मा होनो हाबा गिदिर थाबाय। आरो गोदोनि दिनावहाय मोनसे दंखा हाबनाय हाबा बे मोनथाम रोखोमनि हाबाखौ मिथिनो मोननाय जायो आरो फ्रायनो हेल' नोंथां खोनादों खोनादोंना? हेलौ खोनादों नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
ओ थिग बिदिनो हाबा होनोबा ओ सासे बैसो जानाय हाबा जानो बैसो जानाय सेंग्रा आरो हाबा जानो बैसो जानाय सिख्ला ओ खान न्थि बायदियै न'खरनि मोननैबो न'खरजों गोरोबलायनानै आरो गावसिरनि गोसो बायदि गोरोबलायनानै माने हाबाखौ जायो आरो गोथार जुलिखौ जायो।
औ औ
दा बिदिनो गोथार जुलि होनोबाथ' गोबां रोखोमनि नियम खान्थि आसार खान्थि गोथार जुलियाव बाहायनाय नुनो मोनो बिदिनो हाथासुनियाव बेवहाय ओ मोनसे दंफांनि आइजें जेरै हाथा होना होबा बे बे हा बे हा थायाहा माने जो जोला थायो बे जोवाहाय ओंख्रि आरो जोलायाव ओंखाम बेबायदि लानानै ओ बाथौ गुदियाव दोनो आरो ओमफ्राय बिदिनो ज' बिदिनो हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदान आरो सासे गुरु जायखौ जोङो गुरु माने अजाबो बुङो आरो बिदिनो रायग्रा आरो मोन्थोर रायग्रा बैसोर ओम ओम ओम हाथासुनिनि नेम ओ बे मोन्थोर रायग्राया बिसिनि जुलिखौ ओ बाथौसालियाव बा वबबा मन्दबसालियाव रायसननानै ओ बिसिनि गोथार जुलिनि नेम खान्थि बायदियै हाबाखौ होनानै होयो आरो। आरो बिदिनो बे जे-जेनोखि गोथार जुलि होनाय हाथासु नि गोथार जुलि होनाय खान्थि बे सिलायावनो हाय हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदान जयैनो ओंखाम जालाय लायो आरो। बिदिनो आरो बिदिनो हाबा गिदिर होनोबाथ' ओ नोंथांङाबो एसे मिथिगौ ओ माखासे ओ मा होनो बै हिन्जावनि न'खर आरो हौवानि न'खर ओ माने मोननैजों गोरोबलायनानै इनो हौवानिफ्राय खबेरा थांगोरो बिदिनो खबेरा थांग्रोनानै ओ खोथा बाथ्राफ्रा जुदि गोरोबलायोबा हाबानि
औ औ
खानानै फैयो। ओ बेयावहाय बिदिनो माखासे बिबानफोरखौ रायलायनाय जायो जे आंनि फिसाजोखौ नोंथांमोनहा लांनोसैबा माखासे नेम खान्थिफोरखौ बाहायनानै लाफैनो हागोन बेफोरबादि माखासे दिमान्द खालामहरो आरो। बै हिनजाव गोदाननि न'खरा ओ जायनि थाखाय यै ओ गोदोनि दिनावहाय जों मोनथियोमोन ओ हाबायाव अनेक रोखोमनि जेरै बारलामफा बिदिनो बारदै सिख्ला बिदिनो थान्दै गाज्लं बायदि बायदि मुं मोनसे माबा थायोमोन आरोना आरो दायो खायनो जों बैराथि बैराथिखौल' नुयो बिदिनो बैराथि आरो गय फाथै आरो बिदिनो माख खासे मा होनो बिबान आरो बै बिबानाव जेरै-गाइखेर, सिनि माबा माबि बिदिनो सोनानै थिंख्लियाव सोनानै बिदिनो बिबान बाननानै लायो आरो हिनजाव गोदानखौ। आरो हिनजाव गोदानखौ लायनानै ओ औवा बाथौसालि बा मन्दपसालि बेवहाय गोथार जुलिखौ पुर'हित बा बै जानागुरुबा जायखौ जोंङो गोदो अजा होनोमोन बैसोरो मोन्थोर रायनानै होयो आरो बिदि। बिनो नोंथां आं बेखिनिखौ ओ बुंबाय नोंथांङाबो एसे-से फोरमायबायनो हागोन नामा गोथार जुलिनि सोमोन्दै?
अलोथां ओ जोंथ' गोथार जुलि होनना बुंबा ओ गोथार जुलिनि सोमोन्दै ओ नोंथांङा ओ गोबां खोथा फोरमायलांखाबाय। गोथार जुलि होनना बुंङोब्लाथ' जोंङो मोनथिखायो जिहेथु जोंङो ओ मुंङावनो जों गोथार होननानै मिथिखायो जेराव जोंङो ओ बिसि फिसायनि जोंङो ओ बिबानखौ जोंङो बाननो गोनां जायो जोंङो जेराव जोंङो हाबानि खोथा बुंङोब्ला ओ जोंङो सासे सेंग्रा बा सासे सिख्लानि गेजेराव जायो बियो बा गोबां ओ गुबुन-गुबुननि गेजेरावबो जानो हायो नाथाय बियो सासे ओ जो आरो जोला बा आइजो आरो हौवा माहारिनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो खालायो जेराव बिसोरनि ओ बिसि फिसायनि सोमोन्दोखौ ओ बै साननिफ्राय ओ बजबनानै लायो बा गनायनानै लायो। बेनि उनाव ओ गोबां संसारनि खोथा फैयो जोंङो ओ बेनिखायनो जोंङो हाबाखौबो जानो गोनां जायो जिहेथु जोंङो ओ सुबुं माहारिया जिहेथु जोंङो जोनोम जाबाय जेराव जोंङो गावनि उदैखौ लोगोसे दिनै ओ गथ' गथाय खांनानै ओ संसार जानानै ओ बेफोरबायदिनो जोंङो गाजा गोमदायै ओ जोंङो स बे बुहुमाव जोंङो ओ जोनोम जानानै थैनानै थांङो। जिहेथु जोंहा ओ गोबां खान्थि दंङ जोंङो हाबानि बाथ्रा बुंनो थांङोब्ला जोंहा गोबां खान्थिफोर दंङ। आरो हाबाखौ जोंङो गोबां रोखोमै जानो हायो जोंङो लांखारनाय बा हाब बा गोलाव हाबा गुसुं नोंथांङा दानि हाथासुनिनि सोमोन्दै बुंदों। लोगोसे दिनै ओ गोदो गोदायनि हाबा जों गोबां सोलायनाय नुनो मोनो।
नुनो मोना।
औ जों गोदो गोदाय ओ बिदिनो बिबार मालाफोर सुनाय नुनो मोनदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव जोंहा गोबां ओ जोंङो रांजों बायना लाना फैनानै जोंङो ओ बाहायनाय नुनो गासैबो जाजोबबाय। लोगोसेनो जोंङो गोबां गोदो गोदायथ' जोंङो एसेबां गोजान लामायानो जायामोन जोंङो बेखौ थाबाय थाबायनो जोंङो खैना गोदानखौ जों दोननो थांनाय नुनो मोनोमोन। जोंङो खैनाखौ जोंङो थाबाय थाबायैनो दोनना फैनाय नुयोमोन आरो मोसौ गारिफोर थायोब्ला मोस सौ गारिफ्राव लाना थांङो बा बहाबाफोर जोंङो बिदिनो माबा मोनसे खालामोमोन आरो जों जेब्लानोखि गोदो गोदाय जोंहा जेबो ओ लांनाय लाबोलायनि थाखाय जोंहा हान्था मेलानि थाखाय जेबो गारि मथर गैयामोन नाथाय दिनै जोंहा नुनो मोनो जों दिनै बाइकजोंबो दिनै समाव लाना थांनाय नुनो मोनो जों खैना गोदान खौनो जों बाइकआव थांनाय नुयो। गारि बास बायदिसिना जों जेसिबां गोजानानो जा जोंङो ओ दिनैनि समाव जों गारि मथर बाहायनायखौ नुनो मोनो नाथाय ओ गोदो गोदाय जोंहा बिदिनो जों थाबायनानै जों दोननो थांङोमोन बे फोरबायदिनो ओ जोंनिया सोलियोमोन ओ दिनै आरो जोङो बुंनो थाङोबा जोङो जा जानाय लोंनायनि ओ गेजेरावबो जों गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों गोदो गोदाय जोङो ओ जाबायदिहाय जानाय लोंनायखौ बाहायोमोन जों दैफोरखौ गोदो गोदायहाय दंखलनि बा। फिल्टारनि न'आव थानाय दैखोनो बाहायोमोन नाथाय जों दिनै ओ मिनारेल वाटार बाहायो जों बायनाय दैखौ बाहायो जों गोबां बेफोरबायदिनो जों गोदो गोदायनि समावथ' जोंहा बेफोरबायदि पापरफोर गैयामोन दिनै गोदान गोदान जोंहा दिनै जाग्रा लोंग्रा जों पापर। फोर होनाय नुनो मोनो बा बायदिसिना जोङो ओ दिनैनि समाव दिसफोरखो बाहायनाय नुनो मोनो जानाय लोंनायाव जोङो दिनै ओ डिस बाहायो बायदिसिना जोङो बाहायो अवान टाइमफोरखो बाहायो नाथाय जोंहा गोदो गोदायनि समाव जोङो थालिर बिलाइ बा जोङो। थालिर ओ बिफांफोरावनो जाहोनाय नुयोमोन थालिर बिफांखौ जोङो दानफायनानै बेवहाय जोङो ओ दनायाव जों जायोमोन।
जायोमोन।
औ लोगोसे जोङो हाबा जानायफोराव जोङो होनायखौ नुयो सिथ्लाफोराव जोङो थालिर बिलाइफोराव होयोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोंहा गोबां खम जों नुनो मोनो जों थालिर बिलाइखौ जि जोङो जोङो सिथ्लायाव गोजौआव होनायखौ जोंहा जोबोद खम नुनो मोनो दिनै जोंहा जोंहा दिनै टेन्ट हाउस लेंंहरखायो हा बार होन बुं ज दाइरक्ट टेन्ट हाउसनि खोथायासो फैगोखायो जोंहा दिनै टेन्ट हावस। होनना बुङोब्ला बेवहाय जोङो गोबां रोखोमनि जोङो जिफोरजों खोबथेनानै न'फोरखौ जोङो समायना मोनसे महर खालामो जाय जायनि गेजेरजों हाबा जानाया हाबा बा गुबब जाग्राया जाग्रा संग्राया संग्रा बेफोरबायदि जोंनि थाखाय न' लुनानै होखायो आरो बेफोरबायदिनो जोंहा हरनि समावबो जोङो जिहेथु जोंनो मोब्लिब नांगौ जायो बेफोर खौबो जगायनानै होयो बुंनो थाङोब्ला दिनै जोङो हाबानि खोथाखौ जों सावरायबाबो सावरायबाबो जोबनोनो थाङा दा नोंथाङाथ' हाबा नि गोबां फोरमायबाय जिहेथु जोंहा दा समाबो गैला बिदिब्ला जोबोर गोजोननाय मोनबाय दा दोनथ'निसै
दे दे दे नोंथां दे औ दे औ दे दे औ